औ नोंथां
ओं
अ मा खालामदों नोंथां।
नै दं ओरैनो नोंथां।
अ फ्रियावनो माने सम मोनगोन माने फ्रि दंना नोंथाङा?
ओं
अ नोंथांजों माने आं मोनसे बाथ्रासो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथांजों रायलायनो हागोनना आं।
हायो नोंथां।
अ माने आं लायरायनो साननाया बेनो। माने जोंनि गामियारियाव थानानै खामानि मावनाया साबसिन ना बेलेग नोगोरारि गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि मावनाया साबसिन? नोंथांनि थाखाय अबे मोनसेया साबसिन एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
उम आंनियाथ' गामियारियाव थानायाबो मोजां आरो गुबुन जायगायाव थानायाबो मोजां आरो नोंथां।
औ इसे जाहोनफोरखौ खोन्थादो दे नोंथां हायोबा।
अ होमबा आं खोन्थासै ना नोंथां
औ औ
खोनथानोसै खोमा नोंथां। गामियारत जों गामियारिखौनो खोन्थानोसै आं नोंथां।
औ औ दे बुंलाय
जोंनाथ' गामियाव थानानैबो आबाद खेथि मावनानै बिदिनो मैगं थाइगंनि मावनानै जोङो गोबां मा होनो खम समावनो जों रां खामायनो हायो नोंथां जोङो बिदिनो
औ
स जों होननानै बिदिनो गामियारियावथ' जोङो मैगं थाइगं गायनायालाय नोंथां बे मैगं थाइगंखौ फाननानै जोङो
फानानै जोङो फाननानै जों गोबां खम समफोरावनो रां खामायनो हायो नालाय। जोंङो बिदिनो बिदिनो खांख्रिखला खेलिरा बिदिनो एथखौ बानलु सिबुरु बानलु फिसाफोरखौ जों केजि हिसाब फानानै जों बानलु सिब्रुआथ' केजि दुइस' गाहाम नालाय नोंथां बे आरो जोंहा जोंथ' फायखारि सो हरो नालाय नोंथां बिदिनो फायखारि हरै हरै फायखारिनो हरो आरो नोंथां बिनि बिजनेसा मोजां आरो गामियानो थानायानो
औ आरो नोगोराव थांनानै नोङो गोजान गोजानाव थांनानै खामानिखौ मोनहैगोन ना मोनहैया खामानिया मोजां नंगौ नङा
औ
मालिका फैसाखौ मोजां होगोना होआ मासै मास बेफोरखौबो साननांगौ जायो आरो नोंथां।
लोगोआ मा होनो
लोगोफोर नांगोन हारसिंथ' थांनो हाया बेलेग जायगायाव
ओ आरो नां बिदिनो गुबुन जायगायावथ' जों रुम भारा होनो खामानि मावनोथ' रुम भाराबो होनांगौ जायो आरो गेसनिबो मा दुं बायनानै जानांगौबो जायो। मैगं थाइगंफोरनि बेनि थाखाय खायफा नोंथां गा गामियारियाव थानायानोस गामियारियाव आबाद खिथि मावनायानो साबसिन आरो नोंथां
औ आरो नों गामियारियाव नोङो खुसेर खुसेर माने खुसेर बिदि फेरेग्राबो खुलिनो हायो। दखानफोर बिदिनो मोनसे जायगा लानानै सक बा एबा हाथाय एबा बाजार फोराव माने नोङो बेखौ फाननो हायो आरो।
उम
नि बिनि थाखाय नोङो मोनसे मेचिन बायग्रोनांगोन।
ओम
खोब लागोन बियो नै रोजा बिदिनो जि रोजासो लागोन आरो नोंथां।
उम
बेजोंनो नोङो माने गामियाव थानानैबो रां खामायनो हायो।
उम
बिनिफ्रायथ' बिराद दं नोंथां खामानियाथ' गामियारियावबो
ओ गामियारि गामियारिफ्राबो खम समनिनो रां खामायनानै नोंथां बिदिनो बिजनेसफोर मावनो हायोना नोंथां।
औ औ हायो नोंथां।
बिदिनो
ब्रयलार फार्म गायनो हायो नोंथां अ ब्रयलार फार्म खुलिनोबो हायो नोंथां।
उम
बोरमा बागान बोरमा फारामबो हायो नोंथां आरो। हांसोबो हायो हांसो फारामबो हायो नोंथां।
हायो नोंथां बिदिनो
औ
जि फार्म खुलिला बायदिनो गोबां खम समावनो बिजनेस बिदिनो एबा रां खामायनो हायो आरो नोंथां। बिदि जों अमा फारम अमा फार्म खुलिनानैबोथ' जोङो अमा फिसिनानै जोंथ' फाननो हायो ना नोंथां।
औ आरो नोङो अमा दानग्राबो जानो हायो। ना दांग्रायाबो जानो हायो नोंथां।
उम बिनो गोबां रोखोम मावनाय नोंथां बि बिजनेस खालामनानै जों गोबां खम रां खामायनो हायो।
औ औ गामियारियाव माने रां दं नोंथां खामायनो रोङोबा।
उम
माने मानसिफोरा माने मावनो लाजिनानैसो गामियाव माने मावा नोंथां बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन जायगायाव थाङो।
उम। बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांग्राफ्राबो जायगाफोर नुयो आरो नोंथां जायगाफोर मोजां मोजां हाजो हाजोफोरबो नुयो आरो।
नों मावनायनिसो खोथा जाबाय नोंथां हाजे अबेबा जायगायाव थाबा नोङो हाजोबो नुनाय नङा कम्पानिफोराव थाबा नों माने मावनांगौ आरो बिदिनो हरावबो मावनांगोन जानो हागौ। सानाबो मावनांगौ जानो हागौ। माने टाइम गैया आरो नोंथां।
बेलेगनि खामानियाना नोंथां
औ आरो खामानिखौबा नोङो मोजां जागोन जाया। खस्थ' जागोन ना गोरा जागोन
उम जोंनाथ' दा गामियारि ना गोसो बायदि आरो नोंथां मावनो गोसो बानो माव मावनो गोसो गैयाबानो थानो हायो आरो नोंथां खामानि मावनायफ्रा बेबायदिनो गामिरिफोराव गोबां खम समावनो खामायनो हायो नोंथां।
औ औ आरो नोगोरफोरावबो औ औ मालिकफोरा मोजां जानांगोन नोङो सोरबा अबावबाथ' माने जानाय लोंनायखौ फ्रि होयो अबेबा अबेबा होया
उम
एसे माने इजि खामानि नायनानै मावनो रोंनांगोन आरो नोंथां।
उम
आरो गामियारियावबो बिदिनो गय बेफारिबो जानो हायो नों गय फायखारिबो बिदिनो मैगं थाइगं फायखारिबो जानो हायो आरो नोंथां।
उम बिदिनो
एबा थान्दा बरफ बेफारिफोरबो जानो हायो।
उम बिदिनो रां खामायनो हायो आरो इदिनो नोंथां गामियारियावबो। बिजिनेस मावबानो
औ आरो थम थमबो सालायनो हायो।
उम गोजान गोजान बेलेग बेलेग जायगायावथ' जों गोरा खामानिबो मोनोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
गोजान गोजान जायगायावथ' जोंनाथ' गोजान गोजान जायगायावथ' इदिनो बिदिनो सिमेन्ट लगायनाय आरो इथा गाथिनाय आरो हा खर आरो लामाफोर गारजानायाव जोङो इदिनो मा होनो दालां बानाय नाय मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
उम दा नोंथाङालाय गामियारियावनो रां खामायदोना नोंथां?
औ आंथ' गामियारियावनो थाना मोजां मोनो नोंथां।
औ गामियाव थानानै साबसिनदां नोंथांना आराम रां आरजिना जानो हायो।
औ हायो नोंथां। आरो नोङो ओ माने ओ बेलेग जायगायाव थांबाय नोंना सिनायनाय थाब लोगो मोनहैया नांगौ जानाय माबा मोनसे मुवाफोर नांगौबा मोनब्रबनो नागिरा माने मिथिनजोबा आरो।
उम
आरो नों सोरनिबेबा मददफोर नांगौबा मोननो नागिरा।
उम
माबा मोनसे जाब्रबथायफोर जाबा नोंना सिनायनाय गैला। नोंखौ रावबो मदद खालामनो लोगो गैला बिदि जायो आरो नोंथां।
उम
गामियारियावबाथ' नों सिनायनायजों सिनायनाय सोरबा नोंखौ मदद खालामगोन।
नों बेलेग जायगाफ्रावथ' बेलेग जायगाफ्रावथ' जों मा होनो बेलेग जाथिनि आरो बेलेग जाथिनि रावफोरखौ रोङाबाथ' जों थांनो हायाना नोंथां बेलेग जायगाफोराव
औ औ आरो रावनिबो जोबोर गोनांथिं नोंथां माने बेलेग जाथिनि राव नङाबाथ' जों माने गैला आरो जों माबा मोनसे बेसाद बायनो थाङो दखानाव जों बिसिनि जाथियाव बुङाबा जोङो माने जेबो मालखौनो मोनबोनो मोननाय नङा आरो नोंथां। दानि जुगावथ' इदिनो हाथाय बाजार माबा मोनसे बायनोखो होन बेलेग राव नङाबानो माथो बाहायनांगोन आरो बेलेग राव माने बेफारिफोरानो माने बेलेग राव बेलेग हारिनि सुबुंफोर जाजोब्बाय।
ओं।
बर'फोरखौ माने खोब खम नुनाय जायो आरो नोंथां
उम दे होमबाना नोंथां दोनथ'नोसै समाबो जाबाय माथो।
अ जागोन दे नोंथां